नोंथाङा हेल'
औ खोनादों
औ नोंथाङा मा खालामदों दा?
दाथ' आङो ओरैनो जिरायनानै दङमोन।
नोंथाङा?
ओ फ्रिबा आङो नोंथांजों डेइलि लाइफनि बागै सावरायनो गोसो जादोंमोन।
औ दे लायरायनि
ओ औ औ ओरैनो देइलि लाइफ बुङोबाथ' नोंथाङा ओ सानफ्रामबो मा मा खालामो एबा मा खालामना थायो सानसेयाव
एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
अ अ आंथ' फुंनिफाय लानानै फुङाव सिखारबाय सिखारनानै इदिनो खामानि मावबाय खामानि मावनानै ओंखाम ओंख्रिफोर संबाय न'आव थायोबा
औ
बेनिफ्राय बिदिनो जानानै खामानिफोर दसे मावखांनानै बेरायलाबायो बा जिरायो दसे बा गामि गामि बेरायो
औ उम उम उम ओरैनो बियो नोंथाङा खैथासोआव सिखारनानै खैथासोसिम थानाय जायो? सानसेयाव
उम सिखारनायाथ' न'आव थायोबा इदिनो फुंनि सयथा नङाबा सातथा बिदियाव सिखारनाय जायो।
औ
इनिफ्राय उन्दुनायफोरा हरनि इदिनो दसता एगारता
औ औ औ।
नोंथांनिया माब्रे
आंनियाथ' दा बिदिनो फुंनि सयथा बिदियाव सिखारनाय जायो। बेनिफ्राय ओ दुगैबाय ओ दुगैनानै मानानै दसे लेखाफोर नायबाय
अ
औ दसे लेखा फरायनायनि उनाव ब्रेक लानानै ओंखाम जाबाय ओमफ्राय माखासे से मावनांगौ खामानि जेरै जि सुनाय माबा माबिफोरखौ मावखांनानै दसे रेस्ट लानानै मबाइल नायो ओमफ्रायनिया बिदिनो समा दसेनो थाङो नालाय सानसेनिया ओमफ्राय बेलासि जाबाय बिदिनो बेलासियावबो एसे एओरैनो दसे फरायबाय ओमफ्राय मबाइलाव दसे फैबाय नायनो ओमफ्राय बेनिफ्राय ओंखाम जानानै दसथा एगार'थाया बिनो उनदुनाय जायो आंना
अ
नोंथांना ओरैनो मोजां मोननाय खामानिया मा ओरैनो
मोजां जायाखै बिदिनो खामानिखौथ बारा मोजां बारा मोजां मोना इदिनो जिरायलाबायना उन्दुलाबायना बांसिन मोजां मोनो आरो
औ औ नोंथाङा ओरैनो फिक्स माबाफोर हबि दं नामा
इदि हबिफोरथ गैद्राया
औ औ उम
नोंथाना दं नामा
आंथ ओ बिदिनो सल' खननानै सल' मेथाइ रोजाबनानै मोजां मोनो
अ बेनिफ्रायाइ मोसानायफोरावलाय
औ बेफोरावबो एसे एनैखौ आङो गोसो होयो होम एथ'बो मोसानायाव गोसो होनाय जाया
अ बिदिनो मा मा सल'फोर फराय नायनानै मोजां मोनो
आं इदिनो गावनि गावनि रावनि सलखौनो बांसिन ओ गोसो होयो खोनासंनायाव
हर हराव नेना
आं बरखौनो उम नोंथाङा दिनै मा ओंख्रि जाखो? सान सानसौफु समाव मा ओंख्रि जानाय जाखो
अ आंथ' ओंख्रिया अमा बेदर बेनिफ्राय दालि
औ
बिदिनो दान नोंथां नालाय मा
जोंहानाबो बिदिनो ओ दिनै मिरामिसमोन दालि ओमफ्राय चाटनि दंमोन ओमफ्राय आलु फ्राइमोन आरो नों नोंथाङा अमा जादों होनदों दिनै अमाखौ बोरै एवनाय जायो एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
अमाखो
औ।
ओ अमा बेदरा एसे मेजेमखा नालायथो जों अमाखौ फासताव सुनानै लाबाय सुनानै लानानै साराय जानबाय सारायखौ जाननानै जोङो सारायखौ गुदुं खालामबाय एसे दुंहोबाय दुंहोनानै नानै मस्ला मस्लि देखानानै लानाय बेफोरखौ होसिगोन थावआवनो होफासिगोन पियासफोर हानानै लाखानायफोरखौ ओमफ्राय पियासफोरा एसे खामहांबा
औ औ।
एसे जों अमा बेदरखौ होसिगोन आरो एवनो थाखाय
अ ओरैनो नोंथां अमाखौ ओरैनो मा मा रोखोमाव जायो जोङो?
जेरै अनलाफोरजोंबो जाजायो सबायाइफोरजोंबो जाजायो मैथा जों आरो जों आलुजों आरो गो
ओ
गासै मैगंजोंबो जाजायो दे अमा बेदराथ'।
ओं ओंओं अमाखौथ' आरो बर'आव बर'नि ओ मोनसे दिसानो होनजायो ना
अ।
औ ओम ओमफ्राय आं अनलाजोंबो जाजायो होनबाय आब' अनलाखौ एसे ओ मा होनो फोरमायना होदो नामा नोंथाङा।
अनलाखौ अनलाखौ जोङो फास्टआव माइ रं सोमनानै लाबाय अनला देनो थाखाय। बेनिफ्राय अनलाखौ देनानै सारायाव
औ औ।
खारैखौबो होफाजाखायो दै
ओं - ओं।
जों अनलाखौ ग्लब ग्लब गोदौबाथाय अनलाखौ हो आरो ना ओ अमा बेदर अमा बेदरजों नालायथो अमा बेदरखौ जों एवनानै लानो सै एरनानै लाखांनानै इ अनला ओंख्रियाव अनला ओंख्रिया एसे मोनहांबाथाय होनोसै आरो।
अ- अ - अ ओम।
गासैनाबोथ' संनाया जायोना नोंथांमोननि नोंथाङाबा माबोरै खालामो सङो बेखौ खिन्थानो हागोन नामा?
ओरैनो जोंनिखैथ' बांसिन संनायाथ' सबैनो सङो नारजि जों अमा सबाय जों अमा आरो अमा आलुजों अमा आरो नोंथाङा मिथिगौ जानो हानायो ओ मा होनो इखौ औवा मेवाइजों अनला अमा
ओं बिदिनो संनाय जायो ओमफ्राय जानाय जायो आरो।
औ नारजि ओंख्रिखौ थ' खिथादोंमोन माबोरै संनाय जायो बेखौ खिन्थानो हागोमोन नामा?
औ औ नारजिखौ बिदिनो ओ मोनसे फाथो बिलाइ थायो दा गोरान
औ।
फाथो बिलाइ बेखौ सोमग्रोनाय जायो गोरान नालाय सोमनानै दैयाव दोननाय जायो बिनि उनाव
अ।
दै गुदुं ग्लब ग्लबाव सोमनानै रुबाय रुना लानायनि उनाव जखा हिसाबै जोङो बियो एसे गथा जायो आरोना माने अनला माबा माबाया नारजिया नारजिजों अमाया दा जोङो जोंनि गोसोबायदि दा जों जि बेदर जानो लुगैदों दा अमाजों जायो ना दाउजों जायो जायखिजाया जोङो अमा अमाया थावजों थावस जों गोथाव जायो होनना मिथिदों नारजिखौ ओंखायथ' अमा मेजेम जे अमाखौ एवफ्रामग्रोना लाबाय ओमफ्रायनिया नारजि बै ग्लब ग्लब गोदोननायाव एसे होना होबाय आरो ना औ उम उम।
ओमफ्राय नोंथाङा माबोरै सानखौ बारहोहरो।
ओरैनोथ' दानि मुगायावथ' मबाइलानो होनजायो। नोंथां मबाइलजोंनो दसे मबाइल नायनायजोंनो समा बारलांनायखौ बारा गम मोना माने
औ बेनि बाहेरा आरो मबाइल नायनायनि अनगायै बेलेग खामानिफोर माबाफोर
खामानि बिदिनो माखासे बिदिनो मोनफा मोननै फरायनायनि माबा खामानि मावो खामानि लानाय जायो दसे दसे सम गायनानै आरो माखासे एसे गोबां खामानियावबो समा थांनाय जायो आरो
नोंथाङा मा खामानिखौ
बांसिन इदि एसे एनै मावनायावनो साना दसेनो बारलांनायखौ आङो हमदांना मोनो आरो
औ बांसिन खामानिफोर मावोबा थाब जानायमोन आरोना सानखौ थांनाय मोनो नोंथाङा मा खामानिखौ बांसिन मावनानै मोजां मोनो
आंथ' दा बांसिन मोजां मोननाय आरो गोसो होनायाथ' आं मेथाइ रोजाबनायाव होदों आरो
औ
आरोना
ओं ओं ओं।
औ। बिदि मेथाइ खनखांफेरबाय नामा अबेबा स्टेज प्रग्राम फाव
औ औ जोबोद औ थांखांबाय ओं हांख्रायनायाव थांखांबाय आरो।
औ औ।
औ
बिदिनो बर' मेथाइफोर खनो आरोना
ओं बर' मेथाइ बर'खौ बांसिन खनजानायनाय जायो आरो मिक्सआ माने सब हारिफोरनिखौबो खननाय जायो
औ औ
जेरै हिन्दी टिवा आसामिस असमिया बेफोरखौ आरोना
औ
ओं नोंथाङा दा मा खालामगासिनो
आंथ' दा ओरैनो दंथ'यो
औ औ औ औ दे दे समाबो जाबाय नोंथां ओं ओं जोबोद गोजोननाय थाबाय दिनै औ आंबो जोबोद गोजोनबाय गोजोनथों
दे होनबाना